औ औ नोंथां ।
औ नोंथां
खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां ।
अ मा खालामदों?
औ दा आङो जिरायनानै दंथयो नोंथां ।
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों । बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रनि सायाव सावरायनो सान्दोंमोन नोंथाङा फ्रि दं । अब्ला नोंथां
अ सावरायजागोन नोंथां जेबो उसुबिदा गैया ।
अ दे बिदिब्ला नोंथां ।
औ ।
दोरोङारि होननानै बुंब्लाथ जों मिथिखायो जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो । माने मुगानि उनाव मुगा बारास्लायबोबाय थानाय जेनेबा मोनसे मुगानि निफ्राय गुबुन मोनसे मुगासिम बारस्लायबोबाय थानानै जाय जाय दोरोङा आथिखालसिम बाहायजाबोबाय थादों बेखौनो जोङो दोरोङारि होननानै बुङो नङा होमबा? औ थिग बेबायदिनो जोंहा जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोबाय थादो । माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोर दङ जायखौ गोदहायबो जादोंमोन आरो आरो आथिखालावबो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो
नंगौ?
बेफोर ओंख्रिफोरा जोंओ गाहाय जाहैबाय ओ अनलाजों दाउ, नारजि अमा, सबायजों दाउ, नाफाम आरो बेफोरबायदिनो गुबुन दंबावो जेरै थास थास बिथ्राइ बेफोरबायदिनो नाफामजों जायो।
नंगौ
दायो आङो नोंथां नोंथांनो अनलाजों दाउखौ माबायदि संनानै जायो बेखौ आं फोरमायनोस से नोंथां
फोरमायजागोन
औ। ओ जोङो गिबियावनो जोङो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोङो माइरं नांग्रोगौ जायो। माने बेसेबां? मेने साबेसे सुबुं अनजिमाया जागोन बेनि जखा लानानै जोङो माइरंखौहाय सोमना नानै दोनथनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
ओमफ्राय बिनिफ्राय जेब्ला जोङो बे माइरंआ रुइनानै जेनेबा ओ गोबाव सम सोमहाबना दोन्नानै जेबला बे रुयो अबला बेखौ जोङो साराय माबा खि खेरखाफोरावहाय सुखांनानै दै सरनो थाखाय दोननाय जायो आरो। ओमफ्रायो जेब्ला बियो दैया सरबाय ओ बेखौ जोंङो माखासे ओ जेरै हाइजें सामब्राम गुफुर बानलु
जमा होफानानै गोदो गोदाय माने उवाल गाहेनाव हाय देनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो देनानै लायोमोन। ओमफ्राय बिदिनो जेब्ला जोंङो देनानै लाखांबाय अब्ला बे अन गुन्दैखौहाय देखांनानै ओ दोनबाय बिनि उनावहाय जोंङो जेब्ला दाउजों संनांगौ जायोब्ला जोंङो गिबियावनो जोंङो दाउ खौ थावजों मस्ला मस्लि होनानै एवफ्रामग्रोनानै लाबाय आं बिदिनो एवफ्रामखांनानै मोजांङै एवखांनायनि उनावहाय जोंङो बेयाव ओमफ्राय दै होनानै होबाय आरो दैखौहाय बिदिनो बिदिनो बिदिनो उम सम बेनो गोबाव सम जायो अब्ला जोंङो बेआवहाय अनलाखौ ओ फ्रि फ्रि फ्रि सारनानैबो होयो खायसे आखाइजों आरो खायफा फ्राहाय माने बेखौ ओ गथाखायि यिनिथाखाय दैजोंबो गलाया खानानै होनायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय जेब्ला जोंङो बे अन गुन्दैखौ होनाय समावहाय जोंङो माने एरबाय थानांगौ जायो यो आरो नङाबा जोंङो एरा लासिनो जुदि होबायल' थायोबाथाय बै गाहायावहाय लाथा खायो लाथा खानायनि सान्स थायो आरो बेखायनो माने एरबाय थाना होनांगौ जायो आरो।
नोंगौ
ओरैबायदिनो बेखौ होखांनानै जोंङो बेवहाय खारदै होनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
औ बेखायनो बेयाव खारदै होनाय जायो। ओमफाय खारदै होनानै बिदिनो दसे गोबाव सम गोदौ होना दोननानै जोंना अनलाया जाजानाय जाबाय आरो।
औ थारैनो।
ओ गोदो गोदायथ' जोंना बिदिनो अनलाखौ बेफोरबायदिनो साराय माबाफोरावहाय ओ आथिखालनि बायदि गेसफोराव संनानै जायामोन बिदिनो देनायाबो जोंनाव उवाल गाहेन बर'नि दोरोङारि बेफोरावहाय देनानै जायो मोन। नाथाय आथिखालाव बिदिनो सम बारग'नाय लोगो लोगोनो गोबां माने मेसिनारि आगजुफोरखौ खौ आगजुफोरबो ओंखारनायलाय खम समनि गेजेराव जानायखौ नायनानै माने जोंनि सुबुंफोराबो बैफोर फोर माने जोनथोरफोरनि हेफाजाबै माने ओ देना लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ग्राइन्डार फोरावहाय।
औ।
ओमफाय बेबायदिनो जोंनाथ' दायो फ्रायनि न'खरावनो गेस बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो संग्रा गेस ओमफ्रायो औ गोदोनि माने ओ आबै आबौ ओमफ्राय आइमोनाबो बुङो जेनेबा अरावहाय संनाया थावसिन जायो गेसनिख्रुइ होननानै। बुङो आरो गोथावसिन जायो होननानै बुङो। ओ बिदिब्ला आंनिफ्राय मोनसे सोंलु नोंथांनिफ्राय नोंथाङाबो जोंनि बर'नि दोनों ङारि ओंख्रि नि सायाव बबेबा मोनसे ओंख्रिनि सायाव ओ बिदिनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ' हागोन नोंथां।
अ' दे बिदिब्ला फोरमायना हो औ।
थारैनो ओ नोंथाङा जि ए आंनाव सोंदों बा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जोंहा बेखौ माखासे जोंनि बर'आरि दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै जोंहा माखासे जि आइ थेकबो
औ औ।
अनला नोंथाङा बुंदों अनला खारै
औ।
नारजि नाफाम ओ बेजों लोगोसे मा माखासे ओ गंगार दुन्दिया जों बैफोर माखासेखौ मा जोंनि बर'नि दोरोङारि हिसाबै जों ङो जि आइ थेक मोननो हाबाय नङा होमबा? दा बेनि सायाव आं बुंनोसै ओ सिगाङावनो नोंथाङा जि सोंदों आं बेनि गेजेरावनो ओ नारजिजों अमा संनायनि सायाव नोंथांनो फंनैसो खोन्थानोसै आरो
औ दे नोंथां।
जोङो ओ जोङो गिबियावनो नारजिखौ लाग्रोनांगोन औ ना-नारजि खौ ओ जोङो ‌ ओ सुनानै बा दसे सोमहाबनानै दैयाव दोननांगोन। बिनि उनाव बेखौ जोङो सुखांनानै लानांगोन नङा होमबा?
नोंगौ।
औ ओमफाय बिनि उनाव जोङो बेजों संनो थाखाय जोंहा जिरा होदों ओ अमा बेदर जि जोंनि बर' बर'नि मोनसे बर'फोरनि बयनिबो नखरावनो थाखायो फिसिजानाय बेखौ औ जों बायनानै लाबोनोगौ जायो जेरै सेरसे, फवासे, आधा केजि बेफोरबायदि जों बायना लाबोगोन
औ
बायना‌ लाब हनानै जोंङो मा खालामगोन ओइ गिबियाव जोंङो नारजिखौ ओ होनानै दै होनानै जोंङो बेयाव खारदै होनांगोन
औ
बेनि उनाव बेखौ दसे गोबाव खोबनानै दोननानै बेखौ जोंङो दसे ओ आव होनबा गुरै खालामनांगोन ओमफाय बेखौ जोंङो ओ सागं जायजों जों सागं बेजों जों सानांगोन मानो होनबा बेखौ ओ‌ दोफो-दोफो जोंङो मा गुन्दै खालामनांगोन
औ-औ
अ ओमफाय जेब्ला बियो रुखांनानै रेडि जायो अब्ला जों बेखौ दसे दोनथनानै जोंङो अमा बेदरखौ रु ओ एउग्रीना अमाखौ जोंनो थाखाय गिबियावनो फियास, सामब्राम, बानलु, मसला‌-मसलि गासैखौबो देना‌ लाग्रो नांगोन
औ
ओ बिदिनो जोंङो बे अमा बेदरखौ एवनानै ओ दसे गोबाव बेखौ एवहाबनानै जोंङो मा खालामनांगोन एवहाबबाय एवहाबनानै खोबहाबनानै दोननानै जोंङो बै जों सिगाङाव जि नारजि नारजिखौ जोङो रुनानै बेखौ खारदै होनानै ओ सागं दोननाय दंमोन नङा खौ ह ग होआनो जों बखौनो हमनानै आरो नोंथां
औ
ना होनानै जोङो बिदिनो बेखौ दसे गोबाव अमा बेदरजों नारजिजों मोननैजों गलायनानै मिक्स खालामनानै बेखौ गोबाव खोबांना दोनसै खोबांना दोनखांनायनि उनाव जोंहा जि मिनिट, जिबा मिनिट, नैजि मिनिट बेफोरबायदि गोबाव दोननानै बिनि उनावहाय बेखौ जोंङो
औ -औ -औ
दा बेबायदिनो नार्जिजों अमा बेदरा बेबायदिनो ओ जायो लोगोसे जेरै दंबावो जोंहा जेरै सबायजों दाउ सबायाइजों दाउ संनो थाखायबो जोंहा गिबियाव जोंहा दाउ लानांगोन मासे नङा होमबा दाउखौ बु थारनानै बेखौ सावनानै गोदानांगोन गिबियावनो लोगोसे जोंहा बेनि थाखाय आरो नांगोन जोंहा सबाइ नांगोन सबायखौ जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय लाबोनानै बेखौ माइ एवग्रोनानै जों बेखौ होख्रोमना लानांगोन
औ
बेबायदिनो सबायखौ रुग्रोनांगोन बिनि उनावहाय आरो दाउ बेदरखौ जोङो एवनानै ओ सबायजों थिग बेबायदिनो जों गुबुन गुबुन ओ जोंनि जि अनला होन सबाइ दाउ होन ओ अमा बेदरजों नारजि होन नाफाम होन जोंना थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन दोरों दोरोङारि संनाय दं आरो ना नोंथां।
औ जोंथ' दायो औ।
जिस ओ जानाइ ओ जि सुवाद बा बिसोरनि टेस्ट आ गुबुन गुबुन जायो गुबुन ओंख्रि लानानै गुबुन ओंख्रि आरो।
औ औ नंगौ। दानियाथ' जोङो राय्लायनाय दोरोङारि ओंख्रिफोर संनो थाखायथ' जोंहा मोनथाम ओख्रि रायलायनायाव बेयावबो जों गासैयावबो खारै खारदै जायखौ जों बाहायनानै संनाय जालों नंङा होमबा नोंथां? बे खारदैखौबो थ' जोङो जोंनि बर'फोरा न'आव बानायनानै लायोमोन गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो दाबो बेयाव न' न'आवनो बानायनानै लायो थालिर बिफां थालिर आइथिया बिफांनि मादा बा थालिर फस्ला बेनिफ्राय बानायो आरो मैथ्रु बिफां आरो बेबाय बिदिनो बेसर साबा बेफोर गुबुन गुबुन माबानिफ्राय खारदै खौ बानायनानै लायो नङा होमबा? औ। बिदिब्ला समाबो जाबाय नोंथां दिनैनि रायजनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ जासिगोन नामा? खोनादों नोंथां?
औ खोनादों नोंथां दे।
औ दे दोनथनोसै होमबा नोंथां।
औ दे दे।
औ दे गोजोननाय थाबाय।